औ रुमबाय नोंथां खोनादोंना? औ औ गिबियावनो गोजोन दाथ' बेलासिसो जाबाय बेलासिनि हामलायथिनायखौ नोंथांनिसिम
नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय जाग्रोबाय।
औ औ। दा नोंथाङा थ' फ्रि सम' दं नामा? आंजों माखा- माखासे गोनां आयदानि सायाव रायलायनो?
नै आरामनो बायजोआवसो जिरायनानै दं सान्दुं गोसा- नालाय दायो माने ओरै'नो दं आरो नोंथां।
गोनां आयदानि सायावहाय होमबा जा-जागाय जेननोसै नोंथां।
जागोन नोंथां जागोन जागोन।
बेनो जादों जोंनि दा माइ गायनाय-फुनाय। आबाद मावनायनि सायावहाय फंनैसो सावरायनोसै नोंथां ।
जागोन नोंथां जागोन।
बुंनो थाङोब्ला जादों माइ गायनाय माइ गायनाय होनोब्ला
औ औ माथो
सुबुं माहारिनि जिउजों सोमोन्दो गोनां मोनसे आबाद जायखौ जोङो एंगारनो हाया।
नंगौ नंगौ।
जोङो माइखौहाय एंगारनो हाया नंगौना नोंथां? बे जोंनि जिउजों बा जोंनि बेजों सोमोन्दो गोनां । दा बेफोरखौ जों गिबियावनो माइ आबादखौ माबोरै खालामनाय जायो बा जोङो माबोरै मोननाय जायो बेफोरनि बागै आं एसे
जागोन।
दा जोङो माइ माइआथ' अनेक बा गोबां रोखोमनि दङ नों- खम बुंनो थाङोब्ला आसु माइ जोसा माइ, माइब्रा माइ, माइसालि माइ, बावा माइ, आरो रनजित माइ, आइज' माइ गोबां बायदि बाय- दि रोखोमनि माइनि मुं दं। दा जोङो बेफोरखौ आबाद जायो बा जोङो माइनि फिथाइखौ जोङो माब्रैहाय
नंगौ ।
गरसेनिफ्राय गरनै बा गरथाम बुरजा फेहेरनानै लानो हायो बिनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनो नोंथां। दा गिबियावनो जोङो मा माइखौ जोङो सोम सोमग्रोबाय माइ बेगरखौ जोङो सोमग्रोनानै मा बे बेखौ इसे गाजा बेरजासे सोमनानै मा जोङो बेखौहाय जों दा नै दा बोथोर ना बेखौ माइ आबादखौ जोङो मावो मा जुन जुलाइ दा नै दा जों सोलिबाय थानाय दा दङ बे बोथोराव जोङो गरम बोथोराव मावनाय जायो। दा बेयाव जों बेरखौ खोथियाखौ सोमनानै ओ गाजा बेरोबा बे जोङो हाब्रुआवहाय एवनानै सारनाय जायो जेब्ला बे सारो सारनानै अब्ला बिदिनो ओ थाम दान बा नै दाननि उनाव हाय बियो खोथिया महर मोनो बे खोथियाखौ जोङो अब्ला जोङो फुयो फुनानै मा फुनानै ओ जोङो खोथिया बिदिनो दांग्रि खायो आरोखि ना। बिदिनो आखा दांग्रि हायो बिदिनो जोंनि बर'आव बुङो आखा दाइन आखाजों दांग्रेसे जायो मानि आतथा आठथा मुथाजोंङो बिदिनो दाइन दांग्रि जायो बेखौ जोंङो मा ओ बावखायाव बाननानै बिदिनो बेखौ हालेवबाय हालेवनानै हाखौ फोमोननानै जोंङो दुब्लि दुब्लि खथा खथा बानायनानै बेखौहाय जों बावखाजों बानना लांङो बेखौ जोंङो मा हौवा माहारिया बानो बा जोंङो जों हौवा मानसि बानो बा जोंङो आइजो माहारि बा हिनजाव जोंनि बिमा बिफा बिब' बिनानाव बेखौ मा बिनिफ्राय जोंङो खोथियाखौ रानना होनानै मा फिसोरखौ खोथियाखौ गायो।
नोंगौ नोंगौ
खोथियाखौ गायो गाय गायनानै गाय खांनानै अब्ला मा ओ जोबथारनायाव जोंङो बेखौ मा खालामो जोंनि बर'आव दंङ नियमा मा हाल जांख्रा बानै माने जों बेखौ हाल जांख्रा माने जोबथा जोबथा बिदाय माइ गायखांनाय होननानै जोंङो खौ नियम बा जोंनि बर'नि नियम हिसाबै फालिनाय जायो अब्ला जोंङो बेवहाय मा ओ हाब्रुजों ओरै फुनलायनाय जायो बा सोरबा अनेक अनेक नेम जेरै बिदिनो हाब्रु सारलायनाय नेम दंङ बिदि जायो अब्ला जोंङो बेफोरथ' बुंनानै फोजोब हाया नोंथां दा आंङो माइ गायनायनि सोमोन्दै आंङो जोंनि माखासे एंगार हायै बा जोंनि बावगार हायै माखासे
औ
माबाफोर दंङ बेखौ आं बुंनि नोंथां जेब्ला जों खोथिया जोंङो फुंहैयो गायैयो अब्ला बे समाव मा जोंङो ओंखाम गोजां बा ओंखाम गुदुंजों जोंङो ना बाथोन गांजेमा बाथोन बानलु बाथोन बायदिसिना ना आलु बाथोन एवनानै दुब्लियाव जायो ना
नोंगौ नोंगौ
अब्ला जोंङो बिसिबां मोजां गोथाव मोनजायो गोजोनो माने आलादा मोनो आरोखि बेफोरनि माबाखौ बागै बुंङोब्ला दा बे थांबाय नोंथां अब्ला जोंङो माइ मोन नाय बेलायाव फैसै माइखौ जेब्ला जोंङो गायखांनानै ओ बिदिनो ब्रै दानसोनि उनावहाय जोंङो माइ फिथाइया
औ
खिलिबोनानै बावहाय थुबजा जायो बे समावहाय जोंङो माइ मोनोब्ला जोंङो जायखौ जोंङो अक्टबर दान बा लोखि फुजा दान लोखि फुजा जाहां बिदिनो फुजा सि जेनाव जोंङो मायखौ हानानै मा जोंङो बेखौ आलादा खालामनांगौ जायो जों आलादा खालामनो थाखाय मा सोरबा सोरबा ओ माइखौहाय ट्रेक्टरजों हालि माबायो द्रामजों होयो सोरबा सोरबा बा मोसौजों एरग्लियो बिब्दि मा बे अब्ला मा माइआ जोंनि जिगाबनिफ्राय आलादा जाबाय अब्ला जोंङो जिगाबखौबो मा खालामबाय जिगाबखौ खौबो जोंङो मोनसे मोसौफोर जानो थाखाय बेखौ खुंबाय बा न खाथि बारियाव खुंनानै दोनबाय दुमालु नो आरो मा माइखौ जोंङो फोरानबाय फोराननानै अब्ला फोराननानै रानो माइआ अब्ला जोंङो बेखौ जोंनि बाख्रि होनो जायखौ जोंङो बे बाख्रिया जोंनि जेब्लायबो सा सानजाथिं थायो सानजाथिंनि बाख्रियावहाय जोंङो बे खौ दोनबाय बेखौ जोंङो बरआव होननानै बुंङो लोखि लोखि दोनग्रा ओमफ्राय मान सनमान होननानै जोंङो जों सेन्देल खुनानै हाबो फुजा होयो जोंङो बाख्रियाव जों बेयाव दोननानै जेब्ला जोंङो बोसोर थाम बोसोरब्रै दोनबाबो जों बाख्रियाव थायो आरो जेब्ला माइखौ जोंङो जायो ओंखाम जानो अब्ला माबायो अब्ला जोंङो माइखौ बरननानै फोराननानै अब्ला जों इखौ मिलाव हैयो मिलाव हैनानै मा जायो बियो ओ मोननै रोखोमाव फैयो मोनसे गुन्दै आरो मोनसे माइ जायखौ माइखौ जों जानानै माइरं माइनिफ्राय मोनैयाव फैयो ओ माइरं आरो गुन्दै जों माइ माइरंखौ जानानै थांना थायो आरो गुन्दैखौ जिब जुनारफ्रा जानानै थांना थायो माने बिदि बिदिनो जोंखौ माइआ जोंखौ बिराद खुंनायावहाय माइ आबादा जोंखौ हेफाजाब होयोबा जोंनि थांना थानायाव गोहो बोलोखौ मोनहैयो। दा जोंना आं नोंथांनि बेलायाव सोंनोसै नोंथां अब्ला नोंथाङा माइ गायनायनि सोमोन्दै एसेब्लाबो फोरमायदो बा गोदोनि दिनाव माइखौ माबायदि गायोमोन गोदो दानि दिनाव जों माइखौ माबायदि गायो गोदोनि दिनाव माराखौ जों माबायदि होयोमोन दानि दिनाव जों माराखौ माबायदि बिदि होयो आरो माइ आबादा जोंनि सुबुं माहारिनि जिउ थांना थानायाव जि गोहोम खोख्लैयो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै फोरमायदो
जागोन नोंथां जागोन थिग बिब्दिनो जोंहाथ माने माइ आबाद होनोब्ला जोंनि बर नखराव एबा सुबुं माहारियानो फ्राय आबादजोंनो माने जिउ खुंबोनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो आरोना नोंथां जेरै जेरै नों थाङा बुंलांनाय बायदिनो एबा नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोल एबा गामिफोरावबो बेबायदिखौनो फ्राय मावनायखौ नुयो आरो नोंथां। जेरै जेरै जों गोदोनि आरो दानि फारागथिखौ नायोब्ला गोदो जोंहा मोसौ गंफ्रोमबो न'खरफोरावनो माने मोसौ ए हालिसे बा मानै माथामा थायोमोन आरो माने नोंथां जोंनि बर' न'खरफोरावहाय।
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
जों लोगोसे जों मोसौजों हालेवनायजों लोगोसे बै समाव जोंहा ओ माने बेबायदि दानि बायदि मेसिन एबा ट्रेक्टरफोर गैयामोन माने बै समावहाय जोङो जेरै जोंहा बर'आव दङना मोनसे सावरि बा दालि जालाय लायनाय ना।दिनै दिनै नों थांनि न'खराव साफा सानै लोगो नांनानै माइ गायनानै हैदोंब्ला बै उननि दिनावहाय बैनि न'खराव बेबायदिनो जोङो ज' ज'यै सावरि बादालि जालाय लायनानै बेबायदिनो जों गोबां मोजाङै आबादफोरखौ बो खांनानै लानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नोंथां। नाथाय ओ बेफोर जोंनि सावरि बादालि जालायनानै जि जेनाखि खोथिया फुनाय माइ गायनाय, बेफोर जोंहा माने लासै लासै माने गैया जालांनायखौ जों नुबोदों आरो नोंथां।माने आथिखाल आथिखाल बिथिङाव आथिखाल बि थिङाव नोजोर होयोब्ला माने गोदोनि समाव जाय बिगासे एबा बिगानै हा फोरखौ जोङो गोबाव सम नांगौमोन सप्तासे सप्तानै सप्ताथाम बेफोरबायदि नांगौमोन आरो आरोना मोसौजों गायनो थाखाय नाथाय आथिखाल बिथिङाव माने ओ से बिघा, नै बिघा, एबा बा बिघा, जि बिगा गाहामब्लाबो माने ओ हयथ' सानसे एबा साननैनि गेजेरावनो खामला लानानै एबा मेचिनफोरनि गेजेरजों जों माने माइ आबादखौ गायजोबनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ
आरो बेजों लोगोसे जोंहा गायखांनानै मानानै दुब्लिफोरखौ मोजां माइ आबादफोरखौ दैफोरखौ आलि खोनानै मोजां नायनानै बेबायदिनो जों माइखौ बोखांनायनि उनाव जेब्ला माइया मोजां फिथाइ थायो मोजां मोनो मोजां जानानै फैयो अब्ला जोंहा ओ बै समावहाय खासिफोरजों हानाय जायो‌।
उम उम नोंगौ
ज' ज' लोगो लानानैहाय बेबायदिनो ओ-गामि ओनसोलफोराव गामियैनो हानाय जायोमोन आरो नोंथां बै समावहाय‌।
औ नोंथा नोंगौ
आथिखाल बिथिङावथ' जों बेफोरखौबो माने ओ नुनो थांलि आरो जायखौ जों माइ हानायनिफ्राय लानानै माइ मारा होनायनिफ्राय लानानै गाथै गासै बिथिंखौबो माने ओ बिगियान नि बिगियान आदबजों दिहुनजानाय। माखासे मेचिनफोरजों बेबा मेचिनफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ
जायनि थाखाय जों बै समावहाय ओ सानसेनो मारा होनो हायामोन नाथाय आथिखालाव बै माइ फानजा खानानै दोन न्नाय खौबो न'फोराव लाबोलिया बांसिन्नो माने दुब्लिफो थारफोरावनो ओ--माइ मारा होखांनानै माइ फिथाइखौ लाबोनानै- आरो माइ जिगाबखौबो आलदा आलदा लाबोनानै माइहुं खालामनानै
बेबायदिनो बै माइफुंनिफ्राय जाबनानै दोननाय माइफुंनिफ्राय जोङो गो गोबां माखासे मैगंफोरबो बानायनाय नुनो मोनो जाय खौ जों- मैखुन मैखुन होनोना नोंथां?
औ औ मिथिगौ।
जिगाबनिफ्राय जोङो मैखुनफोरखौ औ जिगाब नंगौ नंगौ बैखौबो माने- बिथिङाव माने बुंनो थाङोब्ला मोनफ्रोमबो बिथिङावनो बेसेन गोसासै होनजागोन आरोना नों थां माने गारजानाय बुस्थुआनो गैला बै जिगाबफोरखौबो जोङो ओ--बेबायदिनो मोजां बुथुमनानै दोनफैनानै जों मैखुन खालामनानै जायो आरो नोंथां। बुंनो थाङोब्ला जोङो बेबो मोनसे जोंनि आबाद आरो नोंथां ना? औ बेबायदिनो आरो माने
नोंजों रायलायनो मोननानै बिराद गोजोनबाय नोंथां जोंना समनि आंखाल जोंना समावबो जाना फैबाय नोंथां। ओ-नोंथांखौ लोगो मोननानै जोबोद जोबोद गोजोनबाय जाहाथे जोंङ मोनसे मोजां। आयदानि सायावहाय आरो सावरायलायनो। जों लोगो मोनलायबावगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो नोंथांनिसिम आङो फंनै जेवब्लाबो मिथिनो मोनबाय। बा नों माइ आबाद बा माइनि सोमोन्दै दा नों बेनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर नोंथां।
नोंथांनिसिमबो साबाय बावनाय थाबाय नोंथां।
औ दे नोंथां होनबा जों दोनथलायसै ना?
दथ